हेलौ नोंथां औ नोंथां मोजाङै दंना?
मोजाङैनो दं नोंथां औ।
अ' दा आं नोंथांजों माखासे जोंनि बिदिनो बर'नि गेजेरावहाय मा मा फोरबो फालियो गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जोंनि आबै आबौ बिनि सिगां आजौ आजै बै समनिफ्रायनो जेनेबा जोंनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय मा मा फोरबो फालियो बेफोरनि सोमोन्दैसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आं।
सा सावरायनो हागोन नोंथां।
अ' दे बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जोंनाथ' बर'फोरनाव गोदोनिफ्रायनो फालिबोजानाय गोबां मुंदांखा फोरबो दङ। ओ बे फोरनो जाहैबाय आमथिसुवा ओ खाथि गासा नांगोल जांख्रा आ बैसागु दमासि बेफोर बादिनो गोबां फोरबोफोर दं। ओ दा बेनि गेजेराव आंङो ओ मोनसे बा मोननै फोरबोफोरनि सोमोन्दै आंङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन आरो नों दा आंङो गिबियावनो फोरमायनानै होगोन होन ओ नांगोल जांख्रा दा जों ओ दा दाथ' नोंथां जोंहा दैज्लां बोथोरबो सफैबाय बा माइ गायनाय बोथोराबो खोब मुखुब जाजेनबाय दा बेनिखायनो आंङो दा नोंथांनो नांगोल जांख्राखौ आंङो फोरमायनानै होगासिनो दा नांगाल जांख्रा नांगाल जांख्रानि ओ सोदोबनि ओंथियानो जाहैबाय नांगाल मानि बै जोंङो जायखौ गोदोनिफ्रायनो मोसौजों जे जुरिनानै यै जे हालेव एवनाय आव हाखौ फोमोननायाव बाहायनाय जायो बै नांगालखौ बुंनाय जायो दा जांख्रा होननानै बुङोबा जेनाखि बै जोंङो माइखौ गायजेननाय फ्राय जेनाखि नांगालजों हालेवनानै जोंङो गायनाय जायो माइखौ दा बै ना नांगालजों हाललिवै हालेवै ख्रायनाय, सामार होनाय, बर' होनाय, फोमोननाय। बै हाबाखौ मावखांनायनि उनावसो जोंङो माइखौ गायनो हानाय जायो। दा बेनिखायनो जोंङो दा नांगाला जे मानसिनि थाखाय जेनाखि आबादारिनि थाखाय जों जोबोद उम माबा ओ जेनाखि हेफाजाब होगिरि जानायलाय जोंङो बेखौहाय ओ जोंङो माइ गायखांनायनि जोबथा सानावहाय जोंङो बे नांगालखौ जेनाखि बिदाय होनाय बा सनमान होनानै जोंङो जेनाखि जोबनाय दिनखालि नांगालखौ जोंङो मोजांङै रंजा बाजायै बिदाय होनाय दायो दा बै नांगाल जांख्रा जोंङो जेनाखि आंङो दहाय सिगांङावबो बुंहखाबाय नोंथां जे जोंयो नांगाला आबादारिनि थाखाय जोबोद हेफाजाबगिरि मानो होननानै बुं बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव जेनाखि दासिमबो गोबां सुबुं सुबुंफोरानो जेनाखि गोनोखोआरि मुगा जेनाखि ट्रेक्टर बायदिसिनाफोरजों दासिमबो ओ बाहायजोब होबथ'नो हायाखै दा बै समावहाय ओ जोंनि थाखाय मोसौआनो गामियारि ओनसोलाव ओ जोबोद हेफाजाब होदों जाय मोसौजों जोंङो नांगोलखौ जुरिनानै हाखौ हालेवनानै फोमोननानै बेवहाय माइ गायबोनानै जाबोबाय थादों। दा बै यै नांगाला जेनाखि ओ बेखौ ओ गुबैयै दंफांजों बानायनाय जायो। ओ बेखौ बेयाव मुथि थायो। ओ बेबायदिनो
हाय
थायो बेबायदिनो ओ बेयो हाखौ फोमोननायाव ओ मदद होयो आरो आबादारिखौ दा बै जेनाखि बे नांगोलजों एवै एवै जोंङो माइखौ गायनाय जायो। दा गिबियावनो जोंङो नांगोलजों एवजेननानै जेनाखि खोथिया बेखौ फोेजेननाय जायो। ओ बेनि उनावहाय जोंहा लासै लासै गासै माइ गायगोन हाखौ हालेवनाय गोरनाय जायो बेनि उनाव उनावहाय सामार ओबर' बिदि होनानै फोमोननानै गायनाय जायो। दा बै गायै गायै माइखौ गायनानै जेनाखि जोबथा सानखालि जोङो नांगाल जांख्रानि मुङै जेनाखि दब्लायनै दब्लायथाम हाखौ जोङो दोननाय जायो। दा दोननायनि उनावहाय ओ दा बैखौ ओ जोङो ओ जेनाखि न'खरनि सुबुंफोर बा जेनाखि माइखौ ओ गायनायाव जेनेबा सोरनिबाफोर मददफोर लादोंमोनबा बैफोर गामिनि सुबुंफोरखौ लानानै बा बै मदद होफानाय सुबुंफोरखौ लानानै जोङो ओ खौसेयै रंजा बाजायै नांगाल जांख्राखौ ओ जोङो खुंनो था खाय मानसिफोरखौ लिंग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय ओइ फुंनि समावहाय बेखायनो जेनाखि हौवायाथ' हालेवो नालाय ओ बेयो हालखौ होलांग्रोनाय जायो दब्लायनै दब्लायथाम हाखौ बेबायदिनो फोमोननानै दोनसै बेबायदिनो गासै ओ लेंजानाय जेनाखि माइ गायनो लेंजानाय बा नांगाल जांख्रा जानो लेंजानाय सुबुंफोरा गासैबो ज' ज' थांनानै ओइ फुङावहाय माइखौ गाय नाय जायो दा बै माइखौ गायहैनाय समावहाय जेनाखि ओ जोङाहाय मोनसे ओ नेमखान्थि दङ जे नांगाल जांख्रानि समावहाय हाब्रु फुनलायनाय जायो बे समावहाय मानो होननानै बुङोब्ला जेनाखि ओ बे दिनानो दुब्लियाव जोबथा सान जायो जेनाखि जोङो गा हाब्रु गाजेननायनिफ्रायनो जेनाखि बे जोबथा सान जायो मानोना जोङो हाब्रु खालामनानैसो माइखौ गायखानाय जायो नालाय नोंथां बेनिखाय खायनो बै दिनावहाय जोङो हाब्रुजों फुनलायनानै रंजानाय जायो बेबायदिनो ओ बे समावहाय नांगाल जांख्रानि स माव जेनाखि हा बिगोमाया ओ गोबां जाग्रा लोंग्राबो लांनाय जायो बेबायदिनो साहा सा फानि ओ जौ बिदै माइब्रानि माथानि बेबायदिनो ओ लोङै जायै माइखौ गायनाय जायो आरो बेनि उनावहाय ओ गायनानै फैना नै ओइ आरो फुरागासे न'खर बिगोमानि न'वावबो बा हा बिगोमानि न'वाव बो आरोबाव ओ ओंखाम जाहोनाय जायो बै दिनखालि मानोना ओ ओ बैस ओ जेनाखि माइ गायनाय समफोराव गोबां खस्थ' मोनबोनाय जायो सा आनदुं अखा बेनि थाखायनो बे नांगाल जांख्रा फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गासै ओ खस्थ' मोननाय सुबुंफोरखौ रंजा बाजायै ओंखाम बोथिसे जाहोनाय जायो बेबायदिनो नांगाल जांग्राखौ रंजानाय बा जानाय लोंनाय ओइ बेजों जोङो बिदाय हरनाय जायो बेबायदि नो बेयो जोंनि आबादारिफोरजों बा आबादजों जोंनि नांगाल जांख्रा फोरबो आ गोरोबफ्लेनाय आरो नोंथां दा आङो बे समावहाय नोंथांनावबो जेनाखि नोंथाङा मिथिनाय माखासे फोरबो बोनि ओ खोथा सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों दा नोंथाङा फोरमायनो हागोनना
औ हागोन हागोन नोंथां
नो होमबा नोंथां फोरमायदो
दा जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा गोबां फोरबो हिसाबै फालिबोयो नङा होमबा नोंथां दा जेरै हाय बिदिनो माखासे गाहाय फोरबोफोरा जाहैबाय बिदिनो बैसागु बैसागुआथ' गोदोनिफायनो फालिजाबोनाय मोनसे गाहाइथार फोरबो होननानै जों साननानै लानाय जायो जोंनि गेजेरावहाय दा बैजों लोगोसेनो जोंहा बै बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागुआ गासै मोनथामाव रान जाखायो जेरै ओ बैसागनि बैसागु आरो ओ मा होनो मागो दमासि दाननि दमासि बैसागु मोन से आरो ओ खाथिग दाननि मोनसे खाथि गासा बैसागु नङा होमबा नोंथां दा बे मोनथाम बैसागुखौनो जोंहा ओ माने बर'नि गाहाय फोरबो होननानै फालिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बिदिनो नोंथाङा होनलांनाय नांगाल जांग्रा आरो आमथिसुवा बेफोरबायदि ओ फोरबोखौ जोंहा फालियो आरो गोदोनिफ्रायनो दा गिबियावनो आङो बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बैसाग ओ दाननि बैसागुखौ गिबि माने गाहाय होननानै साननानै लानाय जायो। दा बै बे दिनावहाय जोंहा बैसागुखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय हिसाबै बेवहाय जोङो मानि बैसोनि फाराग गैयाजासे उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो जोङो माने बोराय बुरै जाजासिम मानसिफोराहाय बेवहाय रंजायो आरो बे बैसागु फालियो ओ जेन'बा गिदिरफ्रा उन्दैखौ ओ ओ उन्दैफ्रा गिदिरखौ मान होनाय आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ बोस होनाय बेबायदि जोंहा गोदोनिफ्रायनो फालिबोयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा बिदिनो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' रंजानाय जोंनिनो मानि हारिनि माखासे गाहाय दामजु जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जोंहा ओ सेग्रा सिख्ला ज' ज' रंजायो आरोख खि। दा बेजों लोगोसे जोंहा बेनि उनावहाय दङ ओ दमासि मागो दमासि होननाय आरो बेबो मोनसे जोंनिनो बैसागुनि ओ मोनसे गाहाय। म-मा होनो बेखौ गाहाय फोरबो आरो बेबो बैसागु मा होनो दमासिआबो बे स दमासि जुनखौ जोङो मानि मागो दानाव फालिनाय जायो आरोखि बेवहाय मा बियो ओ ओ जोंहा आबादनि उनावहाय बा आबाद मावखांनानै बेखौ फालिनाय जायो। बे दिनावहाय मा खालामो जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ माखासेहाय बेयाव आखाइजों बानायनाय माखासे बिदिनो फिथा सौराय लारु बेफोरखौ जों जानाय जायो आरो गाहायैहाय। ओ बे दिनावहाय बयबो न'खराव न'खर न'खर बिदिनो ओ मा होनो बे दिनावहाय जोंहा माखासे नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थियानो जायैबाय जोंहा सान ओंखारनायनि सिगां जोङो माने बिसां बारि बागानफ्राव थानाय जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मा खालामो जिगाबजोंहाय जिगाबनि मोनसे दुरुं बायदि बानायनानै जोङो बिफांफोरखौ खानानै दोनो आरो आरो मा जोङो बाख्रिखौ जोङो गोबोरखिजों लेरथेना दोनो आरोना बेखौ मानो खालामनाय जानो जायो होननानै बुङोब्ला जों फराय जे ओ बाख्रिखौ जेन'बा जेनेबा बाख्रिनि माइया जाहाथे खमायलाङा बा रानलाङा मा बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिनानै दोन्नाय जायो आरो। बेनि थाखायनो जों मा खालामो बेवहाय ओ गोबोरखिजों लिरथिनानै दोननाय जायो आरोखि। आरो माखासे बे बिफां-लाइफांफोरावहाय ओ जिगाबजों खानानानै दोननायानो जाहैबाय मा जेनेबा बिफां लाइफांफोराहाय जेनेबा गाज्रि जालाङा बा थैलाङा बिनि थाखाय जोंहा बिफां लाइफांखौ बिदि खानानै दोनो आरोखि नोंथां। दा बिनि उनावहाय जोंहा बैसागु होननानै बुङोब्ला मोनसे दंबावो बेनो जाबाय ओ खाथि बिहु बा खााथि गासा सावनाय बेखौहाय मा ओ जेब्ला आबाद मावनानैब्ला माइ गायनानै जोंहाथ' जोंनि गाहाय आबादानो जाहैबाय माइ नालाय नङा होमबा नोंथां? दा बे माइ गायखांनानै जेनेबा जों ओ फिथाइआ जेब्ला मोनहां मोनहां जायो बेवहाय जोंहा मा काति गासाखौ सावनाय जायो आरोखि बे कारति गासाखौ सावनो थाखाय जोङो मा खालामो जोङो गाहाय थाइ गिर बिखं थाइगिर बिखंखौ जोङो जेवारि बायदि खालामनानै बेवहाय थाव गुबै दोन्नानै जोङो मानि दुब्लि गेजेर गेजेर बिदि गाय ओ सावनानै दोनहैयो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंङो ओ बिदिनो लामायाव ओ न'नि लांगोना लामायाव आरो गलियाव बेयाव सावनानै दोननाय जायो आरो। बे सावनानै दोननायनि गाहाय ओंथियानो जाहैबाय मा जेनेबा आबाद मावनाया जाहाथे म माइ जेन'बा माइथ' मोननानै बिदिनो हाजाहां हाजाहां जाबाय जेन'बा बे माइआ जेनेबा गाज्रि जायालासे जा फिथाइ थायदों बेखौ जों मोनजोबो बेखौ जों फोथायनानै बे खाथिक गासाखौ सावनाय जायो आरोखि। दा ओ बर'फोरनि गेजेराव गाहाय फोरबो जेनेबा फोरबो फालिबावो होननानै बुङोब्ला मोनसे दंबावो जे ओ। आमतिसुवा आमतिसुवाया जाहैबाय जोंहा बेबो मा। जेनेबा आबाद आबाद मावनायनि सिगां बा आबाद मावनाय समाव होननानै बुंजायो आरो बे। दिनावहाय जों मा खालामो ओ आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला जोंहा मानि। ओ माखासे जेन'बा। जों गामि गामि आमथिसुवा दिनावहाय जों गामि गामि जेनेबा गामिनि हाग्रा। बिदिनो हाग्रा बंग्राफोरखौ जों दानख्रायस्राङो बा साफा खालामो आरोखि। बिनि गाहाय ओंथियानो मा होनो जेन'बा बै नाङै गांसो हाग्रा। फ्रा जे बे दिनावहाय दानोब्ला। मानि सुवा जानानै थाब रोदोमा बेखौ जोङो मानिे फालिनो माने बेबायदि फोथायनाय दं आरो जोंहा गोदोनिफ्रायनो बेनिखायनो मा खालामो आमथिसुवा दिनावहाय जोङो नाङै। बिस्रां बा हाग्राफोरखौ जोङो एवस्रांनानै। साफा खालामनाय जायो आरोखि आरो बेजों लोगोसे मा खालामो जोंहा बे आमथिसुवाद। दिनावहाय जोङो मानिे गावबा गावनि बारि बागानफ्रावनो थाखानाय माखासे फिथाइ। फिथाइ सामथाइ जेरै ओ थाइजौ खान्थाल आनारस। ओ बेफोरखौ जोङो माने रानलायनानै जानायखौ जों। जों बेदि खुंबोदों आरो नोंथां। दा बेजों लोगोसे ओ मोनसे। फोरबो दंबावो बेनो जाहैबाय नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि नांगाल जांख्रारा बे नांगाल जांख्राया जाहैबाय मा ओ जेब्ला माइखौ गायै गायै गायखाङो। गायखांनानै जोंहा मा खालामो नांगाल जांख्रा माने नांगालखौ जोंहा बिदाय होयो बे दिनावहाय मा खालामो खालामो ओ